खोनादोंला नोंथां खोनादों दाय नोंथां हेलौ
औ नोंथां
खोनादों नना नोंथाङा
औ खोनादों नोंथां
नोंथाङा दा फ्रियनोना
औ
बिदिब्ला दसे सम होनो हागोन दा नोंथाङा
औ हागोन नोंथां
बिदिब्ला आं मोनसे आयदा लानानै फैदो बे आयदानि सायाव सावरायनोसैना‌ नोंथां
औ जागोन नोंथां
आयदाया जाहैबाय गोदोनि बर आइजोफोरनि गाननाय आरो हौवाफोरनि गाननाय हिनजावखौ फोरफोरनि गाननाय आरो आथिखालनि गान्नाय आरो बिनि सायावनो एसे सावरायनोसै नङा होनबा नोंथां
औ
जेरैबायदि जों गोदोनि गाननाय होनना बुंङोब्लाथ हौवा आरो हिन्जावनि मोननै रोखोमनि गाननायखौ जों नुनो मोननाय जाखायो बे गाननाय जोमनायखौ जोंङो गोदो जों मिथिंगानिफ्रायनो गाबगानानै खथिंगानिफ्रायनो आइजें आइला दिहुननानै बेखौ गाव गावनो बर आइजो हिनजावफोरा गावनो दानानै गानोमोन जोमोमोन आरो गावनि हौवाफोरनोबो दानानै होयोमोन बेहाय गोबां मिथिंगानिफ्रायनो गाहाय बिफाव लायो होननानै बुंजायो आरो नोंथां नाथाय बेखौ जोंङो गोदो उन्दै उन्दै गथफोरखौबो जोङो दानि बायदि दानि हिनजावसा गथफोरबायायदि स्कार्ट बिदि गुबुन हारि गुबुनफोरनिफ्राय फैनाय दड्रेसफोर बिदि गाननाय नुवामोननो सिगां बिदिनो बिमाफोरा मानेखि जि फिसा फिसा जान्जियाव गाननो थाखाय बिदि दानानै होनाय खोनादों आरो नोंथां नाथाय बेफोरखौथ' जों आथिखालाव नायनो थांब्ला जोङो जोंनि समाजाव गुबुन हारिनि गोबां गुबुननि जि जोमखौ जों गोहोम खोख्लैनायखौ नुनो मोननाय जादों जेरै दख'नानि सोलाय जोङो गुबुननि जेरै सारि सोरखौबा सारि गान्नाय, सोरखौबा कुरथा गाननाय सोरबा सुइजार गाननाय बेफोरबायदि गोहोम खोख्लैनायखौ नुनो मोननाय जादों। बैफोरो मोनसे बे मोनसे जोङो नायनो थाङोब्ला बेफोरो माखासे जोङो जेरैबायदि दख'नाखौ गानब्ला दख'नाया मानेखे ओ एसेबाबो जोंङो माब्लाबा टाइमाव कमफरटेबोल जाया बिनि नि थाखायबो गानो जानांगौ बिथांमोना आरो बेफोर सोलायनाया एसे गुबुन हारि गुबुननि गोहोमखौ खख्लैनाय मर्दारनाइजेसननि थाखाय जादों जानो हागौ आरो ग्लबेलाायइजेसननि गोहोमफोराव आरो माखासे बेबायदिनो देलायनायनि बिथिंखौबो नायनो थांब्ला गोबां सोलायनायखौ नुनो मोन्नाय जादों ना नोंथां? जेरैबाय बिदि बर' आइजोफोरनि गोदोनि देलायनायफोरा मि मिथिंगानिफ्रायनो जेरैबायदि मिथिंगानिफ्रायनो बुथुमनानै मिथिंगानिफ्रायनो जेरैबायदि खानाय लोबनायाव जोङो थाइगि-थाइगिरनि बै माबा थायोना सिङाव फिस्ला फिस्ला थायो। बेखौ खानाय लोब्बालायनो खानाया मोजां जायो आरो गाब गानो थाखाय जन्थ'खा बेफोरखौ बाहायोमोन। नो गोदो आरो बिनि अनगायै दैनि जेनथ'खा बेफोरखौबो बाहायोमोननो। ओमफ्राय बिनि अनगा जोङो ओरैजाय आं नुनाय हिसाबै आरो जोंनि ओनसोलाव सिगां जों उन्दै उन्दैब्ला बै दावा फिथाइया बेखौबो जों बैसागु बोथोर फोराव रंजाबा बाजाबा माला गाननाय माला सुनानै बेखौबो नुनो मोननाय जादोंमोन आरो नोंथां। आरो बिनि अनगायै जोङो खान्थाल बिलाइया खान्थाल बिलाइखौ थाव गोथां एसे होनानै बेखौ साथियाव हांनाय बा अराव हांनानै बेहाय हांगार खालामनानै बे सलायनि गान्थिजों बेखौ खाजोल फोननाय बेखौबो नुनो मोननाय जा दोंमोन आरो। बिनि अनगायै जों गोबां मिथिंगानि बेखायनो गावनि देलायनाय गाननाय जोमनाय बेफोरखौ जोङो बुथुमनानै लानायखौ नुयोमोन। नाथाय आथिखालाव जों गुबुननि गोहोम खोख्लैनाय लोगो लोगो जों देलायनायनि बिथिंखौबो नायनो थाङोब्ला जोङो जेरैबायदि आथिखालाव जोङो गोबां जेरै फावदार, सेन बिदि मोदोमग्रा बेनि अनगायै मेकआप बायदिफोर बेफोरखौ जोङो फुननायखौ नुनो मोननाय जासै आरो मोनसे बिथिंखौ नायनो थांब्ला जों जेरै जोंनि बयनिबो खानायाथ' आथिखालाव सिददा स्र' बिदि नङा नालाय बेखौबो जोङो मेचिनफोराव आथिखालाव जेरै गोसो एरैनो खालामनानै देलायनायखौ आथिखालाव नुनो मोननाय जायो। आरो गाननायारि बिथिङावथ' जों गोदान गोदाननि गोहोमानो आथिखालाव गोबां साग्लोब सारबाय होननानै बुंनो हायो। जेरैबायदि जोङो दाथ' गोदो जों उन्दैनिफ्रायनो जोङो जानजियाव दख'ना फिसा फिसा गानबोनाय बेफोरबायदिमोन। नाथाय आथिखालाव जोङो उन्दै जोनोम जाजेननायनि फ्रायनो जोङो स्कार बेफोरबायदि ड्रेस मोनो। आरो बिनि अनगायै जों लंपेन्ट बायदिफोर गान्नाय नुयो। नाथाय सिगां जोंनियाव बेफोरबायदि गोहोमा गैयामोन जानो हागौ। बिनिखायनो जों गाव गावनो मिथिंगानिफ्राय गाबगानानै मिथिंगानिफ्राय जिखिनि ओ जिखिनि दोरोङारि गियानफोर दं बैफोरखौ बाहायनानैनो जोङो गावनि गाननाय जोमनाय जा जानाय लोंनाय जा गासैखौबो जोङो गावनो गाव बुथुमनानै लायोमोन जानांगौ आरो नोंथां आरो बिनि अनगायै जों ओ बेबायदिनो द्रेसनि गोहोमखौ गोबां बिथिङाव जों नुनो मोनो जायो जेरैबायदि हौवाफोरनि ड्रेसा गोदो बिसोरो गामसाखौनो गाननानै गामसाखौनो गोजान गोजान हान्थिनायखौ जों खोनानो मोनोना नोंथां। नाथाय आथिखालाव बिसोरो बे बेफोर गामसाखौ जोङो बांद्राय गाननाय नुनाय मोनला जेरैबायदि हाफ पेन्ट गाननाय बिदिनो गोदान गोदान डिजाइननि लंपेन्ट कारग' पेन्ट बेफोरनि अनगायै जोङो मदारनाजेसननि ड्रेसफोर आरो हौवाफोरा जेरैबायदि सिगांथ' इन्दिनि बिदि गस्ला ने गस्ला दानानै लायोमोन होननाय खोनादो। नाथाय आथिखालाव बेफोरखौ गानालासिनो जेरै ग-गस्ला आ साट इस्पुटिं बेफोरखोसो बांसिन हौवाफोरनि माबायावबो द्रेस गान्नायावबो जों गोबां गोहोम खोख्लैनायखौ नुनो मोननाय जादों आरो। आरो बिनि अनगायै मोनसे आथालनिफ्राय मोनसे आथाला गोबां द्रेसाथ'जों सोलायलांबाय थायो बोसोरावनो बोसोर गोबां ड्रेसनि माबायाबो डिजेइन बा बिनि सानदांथिफोराबो सोलायलांबाय था-थानायजों लोगोसे ड्रेसनि बानायनाय बेफोरबायदिफोराबो मदार्नाइजेसनफोराबो सोलायलांबाय थायो आरो। बैफोर बांसिनै गाहाय जायगा लादों होननानै बुंब्ला जोङो ग्लबेलाइजेसनखोनो होननानै बुंजागोन आरो गुबुननि गुबुननि बांसिन गोहोम खोख्लैनायखो होनना बुंजागोन आरो नोंथाङा बेफोरनि सोलायनाय आरो माबायदि बर'फोरा ड्रेसफोरखौ बानायना लायोमोन बिनि सोमोन्दै एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
हागोन नोंथां ओ गोदोनिफ्राय आथि खालसिम सोलायनाय होननानै बुङोब्लाथ' नोंथाङाबो एसेबाबोथ' बुंलांखाबायानो। दा बर'फोरनि गान्नाय जोमनाय होननानै बुंब्ला थ' गोदो बर'फ्रा बांसिन गामि ओनसोलाव थायोमोन। ओ दिनै टाउन जों थानायखौ खम नुखायोआनोसै बिनिखायनो जेनेबा गामि ओनसोलाव थानानै बिसोरो जा बर'नि दोरोङारि गाननाय जोमनाय जेरै बे नोंथां बुंलांनाय बायदिनो दख'ना, गामसा, बिदिनो आर'नाइ फालि माने बिफोरखौनो गानोमोन आरो होननानै जों मिथिनो मोनबोदों आरो गोदोनि समावथ' जेनेबा गस्लाफोरखौ खम गाननायखौ नुनो मोनो नोंथाङाबो बुंलांदों नंगौ थारैनो बे सैथो। जोंनि आबै आबौमोननि समावहाय जों बेफोरखौ मिथिबोदों जे खोन्थाबोनायखौ जे बिसोरो माने गोदोनि समाव गस्लाखौनो गानामोन बिसोरो माने इदिनो ओ जेरै फिसाफोरनो गावसोरनि दख'ना दानानै आग्लायनाय दख'ना ओ ससेफोरखौनो माने हास'नानै बेफोरखौनो जान्जियाव गानहोनाय बा बेफोरबायदिनो जेनेबा ओ गोजां बोथोरावहाय बेबायदिनो जेने बा गोजांनिफ्राय बारग'नायनि थाखाय इसोरो जि साखाबोनाय माने बिफोरजोंनो बिसोरो जिउ खुंबोदोंमोन आरोना गोदोनि समावहाय। दा बिफोरबायदिखौ जोङो
आथिखालावहाय मोनबाय मानो होननानै बुङोब्ला जों गोदोनि बायदियैनो थाबाय थायोब्लाबो जों दौगानो हाया। एबा मोनसे हारिया गोदोसोनानैसो थागोन होननानै जों बुंनो हायो। बिनिखायनो माने गाननाय जोमनायनि बेलायावहाय आथिखालावबो माने बर'फोरा गोबां माने सोलाय सोल' खालामबोदों बिदिनो मा होनो माने दावगाबोदों आरो ना। जेरैहाय जों दा बुंनो हायो गोदोनि समाव गोजांनायनिफ्राय बारग'नो थाखाय जि साखाबोबाय बा इन्दि इन्दि सिफोर खौ जोमबोबाय नाथाय आथिखालावहाय जों नुनो मोनसै गोजांनायनिफ्राय बारग'नो थाखाय आथिखालाव लंपेन्ट गुदुं बिदिनो गस्ला गुदुं सुइटार बिदिनो बायदि रोखोमनि माने गोजांनायनिफ्राय बारग'नो थाखाय माने दिहुनजानाय माखासे जि जोमफोरखौ जों गाननायखौ नुनो मोनसै आरोना। बेनि अनगायैबो जों मोननो हाबावो जेरैहाय गो माने हिनजावफोरनि गाननाय जोमनायावहाय गोदो माने हिनजाव फोरा गावनो गाव दानानै लाखायोमोन बिसोरो माने ओ गावसोरनि गोसो बायदि आगर होनानै रं होनानै माने मिथिंगानिफ्राय बुथुमनानैनो बिसोरो माने बिफोरखौ दानानै लाबोदों नाथाय आथि आथिखालावहाय जोङो नुनो मोनसै माने आथिखालाव गंसे न'खराव हाय आइजोफोरा सानै साथाम थायोब्लाबो माने बे न'खरावहाय जि दानो थाखाय आगजु माखासेखौ जोंङो नुनोनो मोनलिया होननानैबो बुङनो थाङोबा बांद्राय बुंनाय जानाय नङा आरोना माने आथिखाल आथिखालावहाय ओरैबायदि सोलायबोबाय जे गावनि जा दोरोङारि दानाय लुनाय बा गाननाय जोमनाय बेफोर बेखौनो माने आथिखालावहाय माने गोबां सम लानायनि थाखाय बेफोरखौ ओ बाहायलिया खायसे माने जेनेबा हाथाय बाजारावहाय मोननाय गोरलैयैनो बायनानै मोनोब्ला जोंङो जेरै गाननो हायो बेफोरबायदिखौसो जोंङो माने बांसिनै गाननायखौ नुनो मोनसै आरोना बेनि अनगायैबो जेरै जों गाननाय जोमनायाव आरो सोलायनाय नुबावदों जेरैहाय रं बायदिफोरनि सायाव माने गोदोनि समावहाय जोंङो गाबगानो थाखायबा माने माबायदि जेनेबा कालारखौ नोंङो बा गाबखौ ब्रैजियावहाय मा आगुरावहाय होगोन बेफोरखौ माने बर' आइजोफोरा मोजांङैनो सायख'नानै लाखानानैसो माने गाबखौ सिगां गाग्रोनानैसो खुन्दुंङाव गाबगारनानैसो बिनि न' जिखौ दायोमोन आरोना। नाथाय जों आथिखालाव नुनो मोनसै माने ओ गोबां रोखोमनि बायदि बायदि माने रं बिरंनि माने गाबफोरखौ लानानै माने आथिखालावहाय जि दानाय बा जि दिहुननायखौ जों मेसिनफोरजों बेफोरखौ जों नुनो मोनसै आरोना बेफोरबायदियाव माने गोबां समा माने ओ रैखा जायो मानो होननानै बुङोब्ला अब्ला नों गोदोनि माखासे मावखान्थिफोरजों मावनानै जों जि दायोब्ला माने गोबाव सम लायो आरोना गांसे जि हानो थाखायनो ओ बिदिनो स्नि दिन बा बिदिनो द'दिन गाहाम जों लानायखौ जों नुनो मोनो। आरो बिनि अनगायैबो आरो बेफोरखौ माने जगार खालामनायाव जों जाबायदि सम थांङो जों बेफोरखौ आरो बुंलायाबाबो जायो मानो होननानै बुङोब्ला मोनसे खुन्दुंखौ गाब गाहोनो थाखाय बे खुन्दुंनि गाबखौ नांगौ जानाय मा मा बुस्थुफोरा ओ बे गाबखौ होगोन बा गोमो गाबनि थाखाय मा मा बुस्थु बोला गोमोगाब जाहोगोन बेफोरखौ जगार खालामनायावनो जों गोबां माने टाइम लायोमोन आरोना दा नाथाय बेफोरबायदि बिदिखौ जों नुनो मोनलिया माने आथिखालाव ओ गोरलैयैनो माने आर्टिफिसियल बानायजानाय माखासे गाबफोरखौनो खुन्दुं आवहाय गाव गारनायखौ नुनो मोनसै आरो दसे समनि गेजेरावनो गाव गारनायखौ जों नुनो मोनो। बेबायदिनो बर' आइजोफोरा आथिखालावहाय ओ खायफा खायफा माने साफा सानै जाखिनि जि दायो बिसोरो माने ओ गाब गाखनाय खुन्दुंखौसो बायनानैहाय माने दानायखौ जों नुनो मोनसै आरो बेनि
औ
खायसे खायसेयाथ' आरो जि दानायखौनो दाखालिया। माने हाथाय बाजाराव मोननायखौसो बायनानै गाननायखौ जों नुनो मोनसै बेबायादिनो माने आरो गोदोनि समावहाय नोंथां बुंलायनाय बायदिनो जेनेबा ओ माखासे देलायनाय बा गाननाय जोमनायनि बेलायावहाय जों मोननो हाबावो माने हिनजावफोरनि देलायनाय बा हौवाफोरनि देलायनायनि बेलायावहाय जोंङो मोनो जेरै बैसागु समावहाय नों- नोंथां बुंलांनाय बादिनो दावा फिथाइखौ जेनेबा माला सुनानै गानोमोन नोंगौ बिदि थारैनो सैथो जों आथिखालावबो बेफोरबायदिखौ एफा एनै बाहायनायखौ जों नुनो मोनबावो। ओ आरो बिनि अनगायैबो खाथ्रि बिबार जों बेफोरखौबो बाहायनायखौ नुनो मोनो। बेखौ जेनेबा खरआव थुनानै लायो बैसागो मोसायोब्ला आरो बेनि अनगायैबो जेनेबा जोंङो नोंथां बुंलांनाय बायदिनो जेनेबा खर लोबनो थाखाय ओ बिदिनो जेनेबा सिगांहाय थाइगिरनि बिज्ला खौ बाहायोमोन। आरो बेबायदिनो जेनेबा जबा बिबार बिदिनो आमलाइ आरो सिलिखा बायदि माने देग्लिनानै खरआव फुनोमोन आरो बिनि अनगायैबो जेरै, ओ खारदै बायदिफोरखौ आरो बेसरनि जेनेबा देग्लिनाय बेफोरखौ माने खर लोबनायाव बाहायोमोन आरोना गोदोनि समाव। नाथाय आथिखालावहाय बायदि रोखोमनि जेनेबा सेम्फु बायदिसिना जेनेबा बायदि गोदान गोदान माने प्रडाक्ट दिहुनजानाय सेम्पुफोरखौसो आथिखालाव लोबनायखौ जों नुनो मोनो।